औ नोंथां
औ खोनादों ना नोंथां
औ औ नोंथां औ खोनागासिनो दं औ औ नोंथां आंथ' नै न'नि सा खाथिनि न'वावनो दं आरो ना नोंथां जिरायग्लांनानै ओरै बार जादों नोंथां गरमाबो बारा नालाय नोंथां औ औ बिदिनोसै आरो ना नोंथां ओंखामाथ' हो औ जाबाय नोंथां बावबायानो एसे
अ ओमफ्राय ओंख्रिफ्रालाय माथो मोन नोंथां
ओंख्रियाथ' नोंथां माबासोमोन जोंहा सबाइजों साम'सोमोन ओमफ्राय आलु भाजि एसे एवनाय जाबाय आरो ना नोंथां औ औ नोंथां औ ओमफ्राय नों नोंथांमोनाबो जाबाय नामा नोंथां
जानायाथ' आंबो जाखांबानोमोन नोंथां खोनादों ना नोंथां अ जाखांबायमोन होनदों आंबो माने औ
अ मा मा ओंख्रिथो जानाय जाखो नोंथां
ओंख्रियाथ' जोंना माबासो थास' बिबारजों नाजोंसोमोन नोंथां
अ नोंथां गायनाय फुनायफ्रावथ' जाबाय खोमा ना नोंथां
गायनाय फुनायाथ' जाबायानो होनदो नोंथां गायखांबायानो बांद्राय गैला ओरैनो एसेल'सै आरो ना खोथिया थिलिल'सै सान्दुं गैयाना ओंखायनो बेखौ गाय मा सान्दुं गोजाना नङाबा गायखांसिगौमोन आरो बेखौबो दै थानायमोनब्ला
अ औ औ नोंथां औ होमबा नोंथाङा माला खालामनो सानखो जांग्राखौलाय नोंथां
जांख्राखौ नेक्स्ट सप्तायाव खालामसै नामा नोंथां नङाबा जेब्लानो अखा हायो अब्लानो खालामनांसिगोन बारा बुरजाबो गैखाला नालाय औ जेसेबां थाब हायो एसेबां मोजां जायो आरो ना नोंथां अ ओमफ्राय नोंथांमोनालाय माबोरै गायनाय फुनायफ्रालाय
अ नोंथां जोंनाबोथ' जोबनानै थांबाय नोंथां ओमफाय गामिनि एसे एनै दंबावो आरोना नोंथां गामियाव जोंहाथ' फ्राय जोब्बायानो होनजाबाय नोंथां औ औ नोंथां औ जोंहा अखा हानाय समावनो फोजोबना लानाय जाबाय हायाबो बारा बुरजा नंखाय नालाय नोंथां ओरैनो सात बिगासो ल'खासो हायानो
औ औ औ औ औ ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथां दायो नोंथाङा फ्रि नामा नोंथां
औ नोंथां आंथ' फ्रियानो औ नोंथां
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों फ्रिब्ला मोनसे ट पिकनि सायावसो सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन नामा नोंथां औ
औ नोंथां दं नालाय सावरायनो हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा इन्टारनेटनि सायाव एसे माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां आं बुंनो हागोन नोंथां
औ
इन्टारनेटआथ' जों दानि जुगाव बयहाबो सालायो आं फंनैसो खोनथानै होनि बिनि बागाव बिनि बागै आरो ना नोंथां औ जोंहा बुंनो थाङोब्लाथ' दानि जुगाव जोंहा इन्टारनेटनि बाहायनायानो जोबोर गोबाङै जोंहा बांबोगासि नो दं जोंहा फरायसाफोरनिफ्राय लानानै जोंहा बोराय बेन्थ'सिम जोंहा दासिम दानि जुगाव जोंहा इन्टारनेटफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं इन्टारनेट बाहायनाया जोंहा सिगां समनिफ्रायनो नङामोनब्लाबो गेजेर समनिफ्राय जोंहा इन्टारनेटखौ बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां औ जों जोंनि समावथ' जों एसे एनै उन्दैनिफ्रायनो जों इन्टारनेटफोरखौ जों बायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां
औ औ
औ औ नाथाय गोदोनि दिनावथ' जोंहा बिदि नङामोन इन्टारनेटआ जोंहा बानायनाया बाहायनाया खममोन आरो ना नोंथां बे इन्टारनेट गैयिनि समावनो जोंहा माखासे गोबां जाथायफोरा जोंहा जानानै थाङोमोन आरोना नोंथां माखासे जाथायफोरा जानानै थांखांबासो जों मिथिलायनायखौ जों मिथिनो मोनो आरो ना नोंथां खुगाजों खुगा खुगाजों खुगा बारलायनायनि गेजेरावसो जों नुनो मोनदोंमोन आरोना खोनानो मोन्दों बेफोर जाथाय माखासे जाथायफोरखौ आरोना नोंथां नाथाय दानि जुगाव बिदि नंलिया जोंहा इन्टारनेट जुगा सौफैबाय बयनावबो सेलफनफ्रा जोंहा थाखानायनायखौ नुनो मोनबाय आरो ना नोंथां बेसेल फननि गेजेरनो जोङो बै जायगायाव जानाय जाथायखौ जों नैबे दाबसे जायगायाव थानानैनो जों मिथिनो मोनो माखासे जों फन रायलायनानै जों मिथिनो मोनो माखासे जि भिडियफोर जों इन्टारनेटआव हगारना होबा जों बेनि गेजेरजों नुनो मोनो आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
औ बुंनो थांङोब्ला इन्टारनेटआ सुबुंफोरनि माखासे जिउ खुंनाय राहा खौ गोरलैयै खालामना होनाय जादों आरो ना नोंथां मानो होनोबा इन्टारनेटनि जोहैनो जोंहा गोबां खामानिफोरखौ जों न'आव थानानै मावनो हायो जोंहा अबबा दाबसे जायगायाव माबाफोर दुख डकुमेन्सफोर थांनानै हैनांगौ जायोब्ला जों बे डकुमेन्टसखौ न'आवनो फट' साफायनानै बै सासे सुबुंनि सिम जों नाम्बारनि गेजेरजों जों हरनो हायो आरो ना नोंथां इन्टारनेटनि गेजेरजों औ नाथाय गोदोनि समाव बिदि नङामोन जोंहा माबा मोनसे जिनिसखौ नाथार जायोबा जों बेखौनो थां थांनानै हैथारनांगौ फिसा जिनिसफ्राबो जों हैथाबथारनांगौ बेखौ जों डकुमेन्सफ्राबो हैथाबथारनांगौखौ जों नुनो मोनोन आरोना नोंथां ना दानि जुगाव जोंहा बिदि नंलिया कम्पिउटारफोर फैबाय दानि जुगाव जों माखासे एफ्लाइ सेफ्लायफोरखौ जों कम्पिउटार दखानफ्राव थांलायलासिनो गब गाव नखराव इन्टारनेट एबा मबाइल सेलफननि गेजेराव जों खालामनो हायो आरोना नोंथां नाथाय गोदोनि समा बिदिनोसोममोन इन्टारनेट गैलायै समावथ' जोंहा माखा माखासे खामानिफोरखौ जों मावनोनो मोनामोन इन्टारनेटआव मावनो गोनांखौ जोंहा सालायनो रोंनाय रोङैनिबो खोथा थायोमोन नोंथां जोंहा माखासे सुबुंफ्रा गोदोनि समाव सालायनो रोंखायामोन नोंथां दंब्लाबो समाव माखासे सुबुंफोरा ओरैनो गोग्लैसोनानै थालांनो गोनां जादों आरोना नोंथां इन्टारनेट बाहायनो रोङियाव माखासे एप्लाइफोर खालामनो गोनाङाव जों खालामनो मोनैया बिसोरनि समाव गाज्रि जानानै होदों दानि जुगाव बिसोरो सुबुं जों खायफाखौ बेखारै थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोना नोंथां नाथाय दानि जुगाव थ' बयबो इन्टारनेटखौ सालायनो रोंलायजोबगौ जोंहा उन्दैनिफ्रायनो लानानै गेदेरसिमा दानि जुगाव सालायनो रोंजोबोखौ औ नोंथां सासे उन्दै फिसाफ्राबो जोंहा इन्सटाग्रामफोर सालनायखौ जों दानिजुगावथ' नुनो मोनो बेनि रिल हगारनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना नाथाय गोदोनि समावथ' बिदि नङामोन जोंहा मेगनजों देखा देखि नुबासो जों बेखौ फोथालायनायखौ जों हमनो हायोमोन आरोना नोंथां बेनि रोंगौथिया बेबादि होननानै जों बे मिथिनो मोनोमोन आरो आंथ' नाथाय दानि जुगाव जोंहा खोब जोंहा बयबो इन्टारनेटनि जोहैनो सोरबा फैसा खामायदों सोरबा गाव गावनि मुंखौ मुंदांखा खालामना लादों जों बेखौ मिथियो नोंथां खोब जोंहा फैसा थाखानि हेंथाबो गैया जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंहा फैसाफोरखौबो जों ट्रेनजेकसनफोरखौ जों बानायनो हायो नोंथां औ नोंथां सोरबा सोरबा सुबुङा इन्टारनेटनि गेजेरजों गाव गावखौ मुंदांखा खालामदों जोंहा इन्टारनेटआव गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै मोन से गुबुन गावनि थाखोआव बारखोनो हादों सोरबाबा सुबुङा गाव गावनि टेलेन्टफोरजों ओ इन्टारनेटाव श' खालामनानै बेजोंनो फैसा खामायदों मुंदांखा जादों गावखौ मुंदांखा खामनो हादों। बेफोर गोबां सु माखासे गोबां माखासे सुबुंफोरा बिदिनो इन्टारनेटनि जायगा खामना लादों आरोना नोंथां।
औ
आरो नाथाय गोदोनि दिनाव जोंहा बिदि नङामोन माखासे सुबुंफोरा बिदिनो गोग्लै सोनानै दंमोन रोंगौथि सुबुंब्लाबो दा बिदिनो थायो आरोना नों थां गोदोनि दिनावथ' ओ नाथाय दानि जुगाव जोंहा बिदि नंलिया ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा इन्टारनेटनि बागै नोंथां
ओ नोंथां हागोन हागोन औ
ओ बिदिब्ला आं नोंथां आ फोरमायलांनोसै नामा इन्टारनेटनि बागै एसे जा हायो औ औ जोंहाथ' नोंथां इन्टारनेट होनोब्ला जों माने मिथिखायो जोंनि सानफ्रोमबो जिउ खुंनाय राहायाव माने इन्टारनेटानो सोलिबाय थायो आरो। बुंनो थाङोब्ला जों मा सोरांनायनिफ्राय माने उन्दु जा सिमा माने जों उन्दुलांजासिमा इन्टारनेटानो सोलिबाय थायो आरो जेरै माबोरै सोलियो होनना बुंनो थाङोब्ला जों बेखौनो बुंनो हायोदि ओ जों माने सानफ्रामबो जिउ खुंनाय राहायावनो माने इन्टारनेटखौ बाहायबाय थायो आरो जेरै माबोरै बाहायो होनोब्ला जों बेखौनो बुंनो हायोदि ओ जोंनि सानफ्रोमबो खामानियावनो इन्टारनेटआ माने जोबोरैनो गोनांथार आरो इन्टारनेट गैयाबा आथिखाल मुगायावहाय जों माने जेबोखौनो बाहायनो हानायखौ जों नुनो मोना आरो बेबायदिनो जोङो मा जेरै बिदिन्थि बायदि बुंनो थाङोब्ला जोंहा न'निफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव मा होनो सासे सुबुङा थायोब्ला माने बैफोरावहाय गोरलैयै माने खबर हरलाय लालाय खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा फट' भिडिअ बायदिफोरखौबो मबाइल फननि गेजेरजों इन्टारनेटनि हेफाजाबै माने हरलायनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो थिग बेबायदिनो न'वावनो थानानै दाबसे जायगायाव थानाय मा होनो जायगानि सोमोन्दै एबा बै जायगानि समायना रमायना नुथायफोरखौ जों मा न'वावनो थानानै इन्टारनेट एबा मबाइल फननि गेजेरजोंहाय गोरलैयै नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो जोंहा जेरै बुंनो हायो जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादराव थानाय जायगा जेरै समायना रमायना माखासे मिथिंगायारि नुथाय बैदिफोरखौहाय बैफोर हादराव थानाय सुबुं फोरा हगारनायफोरखौबो जों मा इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनो आरो आरो जोंहा आथिखाल मुगायाव नुनो मोनबाय रांखान्थि आरजिनायनि बेलायावहाय जोंहा इन्टारनेटआ माने गोहोमै बिफाव लानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। रांखारथि आरजिनायावहाय माने इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो जों माने गोरलैयै आर जिनायखौ नुनो मोनबाय आरो थिग बेबायदिनो जों जेरै सासे सुबुङा इन्टारनेटनि हेफाजाबजों माखासे एपफोर जेरै ससियेल मिडियाव हगारग्रा एपफोर जेरै जोङो इउटुब पेस बुक इन्सटाग्राम बायदिफोरावहाय बियो मा गाव गावनि रोंगौथिखौहाय मा ने मबाइल फनजों खेबनानै माने बिसोरो माने गोरलैयैहाय माने फैसा खामायनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जों बुंनो हायो गाव गाव मा होनो रां खामायनायजों लोगोसे बिसोरो मा गाव गावखौहाय फेमास खालामनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो थिग बेबायदिनो जेरै जोङो मा होनो इन्टारनेट जौगादों बेबायदिनो फरायसाफोराबो माने जौगाफादों आरो जेरै फरायसाफोरखौ बुंनो थाङोब्ला बिसोरो फरायसाफोरा मा न'आवनो थानानै लेखा फरायनो हायो आरो इन्टारनेट बेनि गेजेरजों गुगोलावहाय माने सोंलु सोंनानै आरो आथिखाल मुगायाव माने जों बैफोर बायदिखौ नुनाय नुबाय आरो माने आथिखाल मुगानि फरायसाफोरा फोरोंगिरिनिफ्राय सिगांसिन जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो सोलोंथाइ बेलायावहाय माने बिसोरो फोरोंगिरिनिफ्राय एसेब्लाबो माने सिगांसिन मिथिनानै थानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो नाथाय गोदोनि समावथ' बैफोरबायदि नङामोन आथिखाल मुगायावसो बेबायदि खौ जों नुनो मोनबाय आरो आरो बिदिनो बिसोरो मा अनलाइननि गेजेरजों एबा इन्टारनेटनि गेजेरजों मा होनो गोबां सम नांगौ जानाय मावनो थाखाय नांगौ जानाय समखौहाय जोंहा मा सानसेनि गेजेरावनो जों मावफुंनो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जों माबा मोनसे मा लिरनाय एबा माबा मोनसे साफायनाय बैफोरफोरखौ गोदोनि समावथ' जोंहा साफायनाय होननायानो गैयामोन नाथाय लिरनाया दंमोनब्लाबो गोबां सम गोदोनि समाव बिजाबफोरखौ लिरनानै सेब खांनाय जायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा इन्टारनेटनि जोहै सानसेनि गेजेरावनो माने अनजिमा गैयै गोबां बुरजा बुरजा बिजाबखौहाय जों सेबखांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो माने आथि खाल मुगाया इन्टारनेटा जौगानाय लोगो लोगो गोबां सोलायबाय आरो बेबायदिनो जोङो माने सोलायनायखौ मोननो हादों जेरै थाखा फैसा फैसानि बेलायावबो जोङो मा आखाइयाव फैसा लायालासिनो इन्टारनेनि हेफाजाबजों माने मबाइल फनावनो फैसा लानानै माने दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम गोरलैयै दावबायनानै बैफोराव मा जुदि फैसाफोर नांगौ जायोब्ला जों मबाइल फननि गेजेरजोंनो दाननो हानाय एबा होनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आथिखाल मुगायाव बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' समाबो जाबाय दायो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां औ